हेल' नोंथाङा खोनादों ना आंनि रायज लायनायखौ
औ नोंथां खोनागासिनो।
औ अब्ला जोङो बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदानि सायावनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला मा होननानै बुंनो सानगोन?
औ दोरोङारि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों ओहुम गोदो दोरों होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नेमखान्थि मावबादा बेफोर गासिखौबो जयै मिथिनाय जायो बेफोर दोरोङावहाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गान्नाय जोमनाय गासिबो बिथिङानो हाबफानानै थायो आरो दा ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय मोनबोनाय ओ जेनेबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय लानानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय खनथुमनानै मोननायनिफ्राय लानानै आथिखाल बायनानै जानाय बेफोर बेफोरसिम गासैबो ओ जानाय लोंनाय गासै बिथिङानो बेरखांजोबो आरो। आ बेफोर जानाय लोंनायावहाय जोङो ओ गिबियावनो जाग्रा आदार महरै जों ओंखामखौनो लानो हायो ओंखामा ओंखामानो जोंनि गाहाय एबा गुदि जाग्रा आदार जेरैबायदिहाय ओ बर'फोरा आबाद मावनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरो बेनि थाखायनो माइरंयानो बा ओंखामानो माइखौनो आबाद मावनानै बर'फोरा बांसिनै जायो थांनानै थायो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनैनो माइ आबादजोंनो थांनानै थायो बर'फोरा बेजोंनो लोगोसे जों थांना थानायावहाय ओंखामजों लोगोसे गोबां बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ मिथिंगानिफ्राय नागिरनानै मिथिंगानिफ्राय खनसायनानैनो जों बर'फोरा जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो।
औ नोंथां।
बेबायदि समावहाय ओ बर'फोरा माखासे मैगं थाइगंखौ जेरैबायदि ओ न' न' खाथिनिनो बारि बागानफोराव बिदिनो खनथुमनानै जायोमोन आरो माखासेखौ बर'फोरा आबाद मावनानै बा ओ बारिफोराव फोनानैहाय बिदि जानाय हुदा दङ गोदोनिफ्रायनो आरो बेबायदिनो जानाय जानायनि बिथिङावहाय बर'फोरा माखासे आदबै माखासे खान्थियै जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै दोनथुमनानै दोननाय आरो ओ बिदिनो दोनथुमनाय लोगोसे थिनानै दोननाय आरो मेनानै जानाय बेबायदि जोङो नुनो मोनो। खोनादोंना नोंथाङा औ दा बेबादिनो बर'फोरा बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि गोबां बाहायथिफोर जोङो नु नुनो मोनो आरो दा बे मैगं थाइगं बर'नि दोरोङारि मैगं थाइगं गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जाय दिनैसिमबो बरफोरनि गेजेराव बर नख'र नख'र सोलियो जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथा ङा एसे बुंनानै होदो
औ नोंथां जेरै नोंथाङानो होननाय बायदि जेरैबो जोङो बर'नि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो ओंखखौनो लाबोनो हा यो। बै ओंखामखौ जेबायदि खस्थयै मोनो माइरं आरो बैफोर माइरंखौ जोङो माखासे आदब खायदा बाहायना जायो। जेरै अवालाव देनानानै नो फिथा एन्थाब सौराय बैफोरबायदि जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा हाग्रा बारियाव थांनानै ना बेदर साम' खांख्राइ बैफोरबायदि लाबोनायखौबो लाबोनानै जोङो एवखां सावखां जा फैनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो एम्फौ एनलाफोर जानाय जेरै एम्फौ लाथा सिंखावरि खुसेेंग्रा गांजेमा बैफोरबायदि जोङो एम्फौफोरखौबो जों जानाय नुनो मोनो। नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो मिथिंगायावनो मोननाय जेरै मिथिंगानिफ्रायनो बा बारि बा गानावनो बुथुमनानै मोननाय जेरै माखासे मैगं गोथां मैगंफोर जाय खौ जायोब्ला जोङो देहाखौ एसे थाजिम मोनो। ओ जेरै खुदुना, बुथुवा, बुरि, थखन, जोगोलावरि, दिंखिया बायदि माखासे बेन्दों बेनला जेरै खिफि बेन्दों बैफोर मेगं थाइगंखौ जों बुथुमनानै जानाय नुनो मोनो। आरो जोंनि बर'नि जानाय होनोब्ला जोंना गुबैयै मोननै मोननै रोखोम बा मोननै रोखोमै आबाद मावनानै जानाय नुयो जेरै दैज्लां बोथोरनि माखासे मैगं थाइगं आरो बेजों लोगोसेनो मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं आरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि माखासे ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्ला सबाय साम' सबाय दाउ अनला मेवाइ अनला दाउ नाफाम, नारजि अमा बैफोरबायदियानो गाहाय नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ आरो जों बैफोर नारजि जानाय बैफोरखौ लानानैबो माखासे फोथायनायफोर जों नुनो मोनबावो जेरै सोरनिबा न'आव बा आलासि फैयोब्ला बै आलासिनो नार्जि ओंख्रि संनानै जाहोहरनो नाङा माने सोमोन्दो नागारलायो होननानै बैफोरबायदि फोथायनायबो दं आरो बेजों लोगोसेनो जेला सासे मानसिया थैनानै थाङो अब्ला बै सुबुंखौ सावहैनानै बा फबखांनानै फैनायनि उनाव न'आव फैनानै नारजि अरगार फैयो बैफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बैसागु समाव खायफा खायफा सैत्रनि जोबथा दिनाव जानाय नुनो मोनो आरो खायफा खायफा बैसागुनि स्नि सानसोनि उनाव जानाय नुनो जा जानाय नुनो मोनो जायखौ बुङो गो